हेल' औ
अ नोंथां खोनादों
औ खोन औ खोनादोंना औ
औ
आं दङ ओरैनो जिरायनानै नोंलाय?
जोंहा माने गोदोनि सोलोंथाइ लानाय आरो दानि सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ लानायनि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
अ अ आंथ' फ्रियानो दंथ'यो सावरायजागोन दे मा आयदानि सायाव सावरायगोन ओरैनो?
ओ सोलोंथाइ लानाय गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ लानायनि सायाव
औ
माने माबायदि सोलायनाय बा अ बेफोरनि सोमोन्दै
अ अ नोंथां अ अ सावराय जागोन नोंथांनिया अ अ नोथांनिया एसे बोरैबा खोनांगासिनो एसे
अ अ अ अ खोनायाखै नामा दालाय?
औ औ खोनाबाय औ खोनाबाय दे मा होनदोंमोन उ बुंफिननाय खेबसे
औ औ सोलोंथाइ लानाय माने गोदोनि सोलोंथाइ लानाय आरो दानि
औ औ औ
औ गोदो माबायदि औ गोदो माबायदि सोलोंथाइ लायोमोन बेनि सायाव आरो सोलोंथाइनि सायावनो औ औ औ आं फोर फोरमायग्रोनोसै खोनादोंना नोंथांङा? हेल' फोरोंगिरि औ औ आं एसे फोरमायना होग्रोनि नोंथांनो
औ औ औ औ
अ औ औ सोलोंथाइया माने गोदोनि आरो दानिखौ नायोब्लाथ' जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो दिफारेन्सखौ गोदो माने ओ बेबायदि सोलोंथाइ होनना बुंनो जोन दं गामि ओनसोल बा ओ गोदोनि बिमा बिफाफोराबोथ' लेखा रोंनाय बेबायदि गैयामोन नालाय
औ
औ माने गामि ओनसोल ओ जों गोग्लैसोनाय ओ हारिफोराव माने लेखा रोङै सुबु ङा मोजां मोनजायैनि थाखाय सोलोंथाइयारि माने जिउनि मोनसे पार्ट बेखौ मिथियामोन आरो इम्परटेन्ट पार्ट होननानै बेनिखायनो आंनि गथ'फोरखौबो औ बे सोलोंथाय लानाय मानसिनि गोसो माने गोदोनि सोलोंथाइ लानायाव औ गोदो बेबायदिनो फरायसालिफोराबोथ' गोदो गोजान गोजान माने खाथियाव गैयामोन बहाबा थाबायना थांनाय दैमा बारनानै थांनाय बेबायदिनो दैफोर देरोब्ला थांनायफोराव माने खस्थ' जानाय बेफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो गोदो समाव जेरैबायदि थायोब्लाबो बा माने ओ सरकारि फरायसालि थायोब्लाबो बेफोराव कन्दिसना माने थासारिया मोजां नङामोन जेनेबा बेन्स बेफोर लाइट पेन बेफोरनि बेबस्था गैयामोन आरो आरो गोदो बुंनाय खोनायो माने डेस्क बेन्स गैयिनि थाखाय गावसोरनि माने बस्था लांफानाय माने थांनानै फरायहैनाय जिरायना फरायहैनाय बेफोरखौ खोनायो आरो आरो गोबां सुबिदा गैयामोन ओ औ थांलाय फैनायाबो माने ओ हाग्रा गेजेर बेबायदि बेफोरावसो फरायसालिफोरा थायोमोन बेबायदि लामा खाथे बा गारिजों थांनानै मोननाय बेफोरबायदियाव गैयामोन आरो गामि गेजेर बिथोरफोराव गंसे गंनै बेबायदि सोलोंथाइ थायोमोन औ आरो ओ आरो बेबायदिनो गोदोनि समाव माने ओ फोरोंगिरिफोराबो एसेबां माने ओ ओरैनो माने नांथाब नांथानाय बेबायदि ओ गोदोथ' माने बांसिनानो सरखारि स्कुलबाबो माने सरखारि जा जाय सायावमोन आरो जाज सिगाङाव ओ बेबायदिनो सियारफोरनि दरमायाबो खम खममोन लोगोसे बेसेबो माने बारा माबायामोन आरो गोदो औ बेबायदिनो औ औ आंनियाथ' गोबां सोलायबाय बेनिफ्राय बेयावनो मानसि सोलोंथाइ लानाया गथ'फोरा आरो नखरावबो बिमा बिफाफोरा फैसा गैयैनि थाखाय खायसे माने ओ गोबांखौ फरायनायखौनो खोनाया थाखोथाम दैयावनो गारबोनाय बेबायदि खोनायो आरो
औ
औ बुंनायसो जायो आरो आं फरायो माने मेट्रिक गोदोनि समाव बे आनजाद होनाय सम गोबां माने होनाय सम फरायसाखौ माने गोबां होननानै सानोमोन आरो औ आरो औ ओ बेबायदिनो आरो जाय माने थांनो हायो बेबो मान मोनसे साफा साफा माने गियान गोनां सुबुं जाखायो टेनसिम फरायनाय बा ओ बेफोरनो माने औ गोदोनि समाव बेखौनो जौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुं होननना मान सनमान होयोमोन आरो आरो औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो आरो सोलोंथाइफोर बिजाबफोराबो माने बिजनि बेफोरखौ गोबां नुयोमोन आरो बिजयाव गांसे गांनाय बेनो माने गोबाव सम माने सिफ्ल लांनायफोरखौ नुयो आरो बेनि उनाव बे बे फ फै न'खराव बिदा फंबायफोर थायोब्ला बेबायदिनोेस बोसोर बोसोराव होनाय जाया आरो ्रेसफोरखौबो एसेबां माने गोदनि समाव होनाय जायामोन आरो स्कुलफोराव दायोथ' आरो गोबां माबा खालामना होबाय स्कुलफोरनि थाखाय जेरैबायदि जानायनि थाखायबो सखारा माने जेनेबा मिसें सिंज खौ खुलिनानै आरो द्रेस पार्टि आरो बिजाब फोलोंनायखौबो गासैबो नुनो मोनो दे
औ औ नंगौ
आरो दायो माने बेफोरखौो एभेलेबेल मोननायखायनो माने दानिसिम मे बांद्राय इम्परटेन्ट आरो थांनांगौ थांनो फैनांगौ फैनांगौ बेबायदि सानो आरो किसुमाना औ एभेलेबल मोननायखाय ओमफ्राय गोदोनि समाव आं ओमफाय औ दा बुजलि फसारला बेफोरखौ माने स मानि बा
उ
गोसोआव थायोमोन आरो औ दानियाथ' बेबायदि गोबां आरो सरकारि स्कुलनि अनगायैबो गोबां प्राइभेट स्कुलफोराव जालां जेनेबा
औ औ
न'खरा माने स्निबाबो जोंनि गोरिबयानो जाया मानो मालाय खनानै गावहा न'खरा हायो हाया बेखौ सानो जोंना बिजाबो होदो' जोंनना बुंनांगौ बेबायदि जालांबांबाय आरो माने गाव गावनि गथ'फोरखौ माने मोजां खालामनोबा मोजां फिउसार दानो थाखाय माने नाजायो आरो
औ औ औ
औ बेबायदि बिदिब्ला नोंथां फोरमायनाहैनो हागोन नामा
औ औ नोंथाङाथ' माखासे बाथ्रा बुंलांबाय जेनेबा गोदोनि आरो गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ लानायाव माने गोबां फाराग नुनो मोनो आरो ना जों गोदोथारनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गोदोथ' बिदि मोनसे फरायसालि माने एसे आलदामोन आरोना गोदो जों फरायनो बिजाबफोराव फरायनो मोनबोनाय बा मिथिबो मिथिदों आरो ना माने गोदो गोदाय फार्स्ट टाइमाव माने जोङो बे मोनसे गरगल होननाय मोनसे जायगा थायोमोन आरो ना बेयाव माने माने जेराव थांनानै जों माने गुरुनि न'आव थांनानै सोलोंथाइ लायोमोन आरोना बेखौ जों माने फरायनायफ्राव मिथिदों बा खोनोदों आरो ना ब बै जायगायाव माने माने गरफुलाव थांनानै जोङो फरायसा फरायसाया माने बेयावनो थाखायो माने जेब्लासिम बिनि फरायनाया कमप्लिट जाया अब्लासिम बेयावनो थायो बेयाव नो जायो माने बेयावनो सोलोङो आरो ना
उम
ओमफ्राय बेयाव माने सोलोंनायाव जोंङो बे सोलोंथाइखौल' सोलोंङो आरोना बेयाव माने फारसेनिफ्राय माने नोंङो जिउआव माबायदि आ जिउखौ माबायदि दालांनांगौ बा जोंङो जिउ दानायाव मा मा खामानि मावलांनांगौ बा जोंङो गिदिरखौ माबायदि मान होनांगौ उन्दैखौ माबायदि अननांगौ जोंङो माबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनांङा बा नंखाय बाथ्रा बुंनायखाय जों गोजानाव थानांगौ मालायखौ थगायनाय थगायनो नांङा बा बेफोर माने फारसेनिफ्राय जोंङो सोलोंग सोलोंनो हायोमोन आरो। बै गुरु कुलाव माने बेबायदि सोलोंङोमोन आरो ना माने दानि बायदि स्कुलनि बायदि नंङामोन आरो ना। आगोलनिसो होननाय एसे आलदामोन औ ओमफ्राय बे बिजाबखौल' सोलोंङालासिनो जोंङो जिउ जिउ दानायनि बागैबो बा जिउआव माबायदि? मानसि मानसि सासे मोजां जानोबा माबायदि लामाथिं थांनांगौ बेफोर फारसे बे सोलोंनायखौ जों मिथिनो हायो आरोना ओमफ्राय ब बै थाऐम माने ओ रांनि जेनेबा फैसा होनांगौ बा माबा मोनसे होनांगौ बिनि जेबो माबा गैयामोन आरो ना। मिथिनाय बायदिब्ला जेनेबा औ बेयाव माने मोनसे मोनसे माबा होयोमोन ना आरो जेनेबा नोंनि फरायनाया बा नोंनि सोलोंथया खमफेलेट जायोब्ला जोबोमोनब्ला लास्टाव माने मोनसे गुरु दक्सििना होननाय बुस्थु माबा होयोमोन आरो ना। गुरुखौ मान खालामनानै बैखौ होयोब्लासो मान मे औ कमप्लिट जायो होननानै माने माबायोमोन आरो जेनेबा नों एमान बोसोर फोरोंबाय बा बेयावनो थानानै सोलोंथाइ लाबाय बिनिफ्राय माने मोनसे गुरुखौ जेनेबा मान सनमान होनाय बायदि मोनसे माबा होयोमोन। आरो मान होयोमोन बेखो माने गुरु दक्सििना होननानै बुोन आरो बेबायदि सिस्टेममोन आरोना फार्स्ट टाइमाव जेनेबा सोलोंथाइ लानाय सिस्टेमा। ओमफ्राय सोलायै बेलाय लासै लासैसो बेबायदि माने फरायसालि बायदि मोनसे सिस्टेम जानानै फैबाय जेराव मोनसे फरायसालि थायो। फरायसालियाव बयबो माने फरायसाफोरा ओमफ्राय फोरोंगिरिफ्रा माने मोनसे टाइमाव थांनानै ज' जानानै बेयाव सोलोंथाइ लायो बेबायदि सिस्टेम होनाय आरो लासै सासे ओमफ्राय नोंथाङाथ' बुंबोखाबाय जेनेबा जोंङो? सरकारि स्कुल बा जोंङो दानिया प्राइभेट स्कुल फोरफोरखौ नुनो मोनो माने सरकारि स्कुलफ्राव जेरै बिराद माने गोबां माबाखौ नुनो मोनो आरोना जेंनाफोरखौ। आगोल आ गोदोनि दिनाव बांसिन नुनो मोनोमोन जेनेबा नोंथांङा बुंबोबाय दौग्रा सेयार बा बेन्स जोंबो मोनबोदों जेनेबा बेबायदि सल जोंबो नुबोदों जेनेबा जोंङो बस्था लानानै थांङोमोन आरो ना एल पि स्कुल माने माबायाव बे अंगनबादिफोराव स्कुलाव माने बस्था लानानै फरायनाय गोसो दंङ आरो ना उन्दै उन्दैयाव बेबायदि माने बेन्स गैयामोन ओमफ्राय जोंङो बर्डफोराबो एसे आलदा सि स्मोन दानिया आलादा जाहैबाय औ बेबायदिनो माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय गोदो गोदाय जेनेबा बांद्राय बेबायदि फरायनायखौ माने गोनांथि होआमोन नालाय ओंखायनो माने बांद्राय माबा नंङामोन आरोना हिनजावसाफोराथ' माने बांद्राय औसा फरायसालियावनो थांनायखौ नुनो मोनोन आरो ओमफ्राय दानि सोल फिथाइखौ नायोब्ला जोंङो माने गोबां फाराग नुनो मोनो आरो दा जोंनि फरायसालिनि लानानै जोंनि ओ देक्स बेन्स जोंनि बर्ड सिस्तेम माने गोबां फाराग आरो ना दानियाथ' माने बांसिन दिजि टेल बो जाबोबाय आरो ना जों फरायसालिफोराव बा जोंनि फरायसालिनि ओ रुम फोराव क्लास रुमफोराव माने दिजिटेल माने केमेराबो थायो दिजिटेल माबा ओ ओ ओ मा होनगोन टिभिबो थायो जेराव जोङो माने क्लास लानो हायोबा जों प्रेकटिकेलि जोङो प्रजेक्टफोरखौबो जों बेयावनो माने खालामनो हायो। बेबायदि सिस्टेमा माने सरकारि स्कुलावबो जानानै फैबाय आरो ना गोदोथ' जों बिराद माने ओ माबा नुनो मोनोमोन जेनेबा सरकारि स्कुल आरो बा ओ प्राइभेट स्कुलनि गेजेराव बिराद फारागखौ नुनो मोन दानिया माने बांद्राय फाराग नुनो मोनला आरो ना।
उम उम
बांसिन माने एखे जाहैबाय आरो खिन्थु थेवब्लाबो माने खायसे रुलसफोरा माने एसे आल दा जेनेबा जोङो बांसिनानो सानो प्राइभेट स्कुलाव फरायोबा एसे मोजां सिन जायो होननानै माने बयबो सानो आरो खारन बिनि रुल्सफ्रा एसे आलदा जायो नालाय
नंगौ नंगौ
मानसिफोरा माने बांसिन बिनि जा साननायनि जाहोना मा मानो दि माने मानसिफोराथ' जेनेबा नों सरकारि ओ प्राइभेट स्कुलाव होयोबा थाय माने मानसिफ्रा बांसिन माबा इम्परटेन्स होयो आर ना फेमिलिफोरावबो जेनेबा बिमा बिफाफोराबो आङो प्राइभेट स्कुलाव फैसा गारनानै फरायहोदो ओ इदि होननानै माने गथ'खौ माने बांसिन नायफा नायफ फा खालामो फरायदोंना फरायाखै जादोना जायाखै बेबायदि माने ओ गथ'खौ ना-ना हरो बा स्कुलाव थांनायाव दोनहैयो बिदिनो लाबोयो बेबायदियाव माने ओ फरायनाय समाव फरायनाय ओ फरायहोयो बा नायो फरायनायखौ बेबायदियाव माने फरायसाया मोजांसिन जायो आरो ना। खिन्थु जोङो सरकारि स्कुल थांनायखौ औ सरकारि स्कु स्कुलाव थांनाय सासे स्टुदेनखौ माने सासे फरायसाखौ जो बांद्राय माने माबा होआ आरोना बिमा -बिफाफोरा